हेलौ हेलौ खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा ओरैनो मा खालामगासिनो दङ?
हेलौ
नोंथांजों मोनसे बाथ्रासो सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन आङो जे मा होनो जोंनि गेजेराव सोलों जया माबायदि बिफाव लादों एबा समाज सोलिनायाव माबायदि हेफाजाब होदों बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे एसे फोरमायनो हागोन नामा
हागोन हागोन नोंथां हागोन दे हागोन हागोन हागोन हागोन हेलौ हेलौ हेलौ नोथां खोनाबायना?
औ औ नोंथां जेखिनि जोंनि समाजाव सोलोंथाइया माबायदि सोलायनाय लाबोदों बिनि गेजेरजों नोंथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंदो औ दे होमब्ला आं बुंलांसै ना
गिबियावथ' सोलोंथाइ होनोब्ला जोंनि समाजाव सोलों खथाइनि गेजेरजोंनो गोबां सोलायनाया जायो जेरै बुंनो थाङोब्ला जे जोंनि समाजाव सोलायनाय बे ओ रां खान्थि बिथिङावनो हग बा ओ जि हान्था मेला बिथिङावनो हग बा ओ ओ ओ मावनाय दांनाय जेखिजाया बिथिङावनो आरो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ आरो जेरै गिबियाव बुंनो थाङोब्ला जों सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां ओ गोदोनि ओ नेमखान्थिफोरखौबो जोङो सोलायनो हायो एबा उम ओ जौगानाय लाबोनो हायो जेरै जोङो गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोनि जे ओ उम मोनसे आयेन दं जेरै खोमसिफोथायनाय जों बेफोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों ओ गैया खालामनो हायो आरो जेरै जों गोदो दोनि समाव गोबां नुनो मोनोमोन जे गोदोनि सुबुंफोरा ओ फोथायोमोन हिनजावफोरखौ ओ न'निल' खामानि मावहोयोमोन आरो उम लोमजा ब्ला साजाब्ला अजानि सोलाय डाक्टारनि सोलाय अजानाव थाङोमोन ओ बेफोरो ओ जि दानि समाव बेफोर जोबोद खम जाबाय आरो बे मानि थाखाय जादों होमबा बेयो सोलोंथाइनि थाखाय जादों आरो बे सोलोंथाइया बे सोलायनाय लाबो बाय आरो, आरो बुंनो हायो जोङो रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय ओह रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय होनोब्ला ओ उम दि गोदोनि समाव जि सुबुंफोरा गोबाङानो जि खामानि गैया आरो ओरैनो थालाबायग्रा सुबुंमोन ओमफ्राय दायो मा होनदो ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रानो गोदान गोदान स्किल्स बा गावनि रोंगौथिफोरखौ सोलोंनानै लानो हाबाय आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो ओम बिदिनो ओ जेब्ला बे मोनसे ओ समाजनि सुबुं फोरा गोदान गोदान स्किल्स बा ने ओ रोंगौथिफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो आरो रां आरजिनो हायो अ अब्ला बै समाजनि ओ रांखान्थिया जौगायो आरो आरो दङ जोंहा ओ समाज नि गेजेरजोंनो दिनै जि आइजोफोरा जि सोलोंथाइ मोनबाय दङ ओ बेबो मोन से सोलोंथाइनि गेजेरजों सोलायनाय आरो गोदोनि दिनावथ' जों आइजोफोरखौ सोलोंथाइखौनो लाहोआमोन बा आइजोफोरखौ न' न'खरनि खामानिल' मावहोनानै दोनोमोन। ओह जेब्लायबो संनाय खावनाय बेफोराव सुसोननानै दोनोमोन आरो नाथाय दानि आइजोफोरा सोलोंथाइनि गेजेरजों सोलायबोबाय बिसोरबो दा सोलोंथाइ ओ हौवाफोरजों समान समान ओम दावगाबोनो हमबाय आरो बे मानि थाखाय जादों होमबा बेयो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जादों आरो। ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंहा गोबां सोलायनाय जाबावो जेरै जोङो ओ नुनो मोनो जे सोलोंथाइनि गे जेरजों गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव जोङो खौसेथिखौ नुनो मोनो खौसेथि फैनायखौ नुनो मोनो जेरै मोनसे हारिया गुबुन हारिनि गुबुन मोनसे हारिनि ओ मावनाय दांनाय साननाय ह'नाय बा जानाय लोंनाय बायदिखौ जोङो सोलाय सोल' खालामनानै जोङो ओ मोननै हारि हारिनि गेजेराव बा गोबां हारिनि गेजेराव खौसेथिखौ लाबोनो हायो आरो। बे मानि थाखाय जादों होनबा सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला बेफोरो सोलाय सोल'आ ओ जि मोनसे हारिनि ओ नेमखान्थि बा ओ मोनसे हारिनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ जों हमनो हानाय नङामोन आरो। बे ओ गासिबो सोलायनाया मानि थाखाय जादों होनबा बे सोलों थाइनि थाखाय जादों आरो। सोलोंथाइया जोंहा गोबां ओ सोलायनाय लाबोबावनो हायो ओ जेरै सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंहा गोबां ओ जेरै सोलायनाय लाबोनाय जेरै आबाद मावनाय होननानै हमनानै लाजि गोदोनि दिनाव जे आबाद मावोमोन गोदोनि मानसि फोरा जे आबाद मावोमोन बेयो ओ मा होनदों गोदोनि मानसिफोरा हमनानैसो आबाद मावोमोन हमनानै ला नानै आबाद मावोमोन जे मोनसे आबाद मावोब्ला बेयाव बेसेबां मुलाम्फा फैगोन ओ बेयाव बेसेबां खरसा थांगोन बेफोरखौ जेबो ओ साना हसिया डाइरेक्ट आबादखौ मावनाय जायोमोन आरो नाथाय दानि सुबुंफोरा मा खालामसै ओ बेसेबां ओ ओ मा होनो बेखौ बेसेबां ओ बेगर बा फुलि बायोब्ला बेयाव आबाद मावोब्ला बेसेबां जोंहा खरसा थांगोन। बेनि मुलाम्फाया बेसेबां फैगोन बेफोरखौ जोङो ओ दानि मानसि फोरा गासिबो ओ मा होनो नायबिजिरनायनि सिगाङावसो आबादखौ मावनाय जायो आरो। ओ बिदिनो बियो मानि थाखाय जादों होनबा बियो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो ओम जादों आरो, आरो न'
मा होनो ओह ओ बैखौ मा होनो ओ जि दानि जुगावदि ओ आ मा होनो आइजोफोर आइजोफोरा जि गो-गोदान गोदान रोंगौथि, जेरै आइजोफोरा मा होनदों सो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों ओम सोरबा बायदिया ओ एर'हस्टेस सोरबा बायदिया ओ क्रिउ मेम्बार जाबाय, सोरबा बायदिया डक्टर जादों, सोरबा नार्स जादों, बेफोर मानि थाखाय जादों होनबा, गासिबो सोलोंथाइनि गेजेरजों जाजोब्बाय आरो गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि ओ आइ जोफोरखौ जों नुनोनो मोनामोन बा आइजोफोरखौ खाबुखौनो होनाय जायामोन। बे गासिबो सोलों थाइनि गेजेरजों जाजोब्बाय आरो ओ बेखिनियानो नोंथां नोंथाङा आंनो माबा मोनसे ओ
औ औ नोंथां आङो गोदोनि हान्था मेला नि राहायै नोंथांनिसिम आंङो बुंनो सानदों, जेरेबा जोङो गोदोहाय माबादि ओ आ‌ हान्थामेला हान्थियोमोन, गोदोनि समाव मारै जोङो दाबसे जायगानिफाय गुबुन दाबसे जायगासिम थांङोमोन बिनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव फंनैसो बुंनो सानदों आं, नोंथांङा खोनासंनानै लादो।
दे जागोन दे।
गोदोनि हान्था मेला होननानै बुङोब्ला जोंङो माखासे गोबां गोदोहाय जेंना सोमजियोमोन, जेरै मोनसे जायगानिफाय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनोबा गोबां दुखु जारला एबा खस्थ' अ खालामनांगौ गोनां जायोमोन आ गावनि गोलोमदैखौ गावनि दैखो गोलोमदैयो स गगार होनोनानै एबा सरगार होनानै जोंङो गुबुन मोनसे जायगायाव थांनो गोनां जायोमोन। मानो होननानै बुङोब्ला बै समाव, जे जों दिनैनि दानि मुगानि हान्था मेला, जेरै गारि मथर।गोनोखोआरि मुगायाव दिरुननाय गारि मथर। ओ बेजोंनो लोगोसे दंङ अरां जाहाज आरो बिजोंनो दङ ट्रेन बेफोरबायदिया जों नि समाव गोदोनि समाव नुनो मोनामोन। ओ बै समाव बै समाव बैफोरो जो फैयाखैमोन एबा सोलोंथाइनि गेजेरजों माने गोदोहाय सोलोंथाइया खममोन आरो बां द्राय रोङामोन बैबायदि गोनोखोरि मुगा ओ मुगानि माखासे मेसिनफोर बेखौ दिरुनना लानो रोङियाव एबा हायैयाव गोदो गोबां खस्थ' जायोमोन। गुबुन दाबसे जायगानिफाय गुबुन दाबसे जायगासि थांनोबा। जोंङो सिगां मा बाहायनाय जायोमोन, मोसौ गारि, मैसो गारि, गराइ गारि। बैफोरबायदिनि गेजेरजों जोंङो थांनो गोनां जायोमोन आरोना। आ बैफोर बो जायनिनाव दङ बैसोरो जेनेबा मोसौ गारि गराइ गारिजों बिसोरनि गेजेरजों बिसोरो थांनो हा हाबाय आरो जोंनियाव गराय मोसौ मैसो गारि गैयामोनब्ला जोङो मा खालामनो गोनां जायोमोन जोङो थाबायनानैबाबो जोङो थांनो गोनां जायोमोन।बै थाबायनाया याव जोङो सानदुं, अखा, बार लोगो मोननो लोगो मोननांगौ जायोमोन आरोना। जायनि जाहोनाव जोंङो जायनि जाउनाव जोंङो हाब्रु आरो दैब्रु बेबायदिखौ जोंङो हा गासोमनानै बा बारसोमनानैबाबो जोङो थांनो गोनां जायोमोन आरो गोदोनि लामायाथ' बुंनो नो नांला। मानो होननानै बुङोब्ला गोदो जोंनि दानि बादि सरग बेफोरबायदिया ओ बेफोरबायदिया गैयामोन आरो जोंङो बैनि थाखायनो हाब्रुखौ जोंङो गानानै थांङोमोन आरो जोंङो मना लानानै जों बांसिन माने थांनायखौ जों नुनो मोनोमोन। दानि जुगावथ' जोंङो मना लाला जोङो जेनेबा दा बेग होननानै मिथियो, जों बेगावनो माखासे माल मा थावफोरखौ लानानै जोङो आरो थाबायनो हायो। ओ लाइजाम लिरनायनि लाइजाम हरनायनि गेजेरजोंबोथ' सासे मान मानसियानो जोङो गोदोहाय हैैनांगौ जायोमोन आरोना साइकेल नङाबाबो थाबायनानै नङाबाबो मोसौ गारिफोरजों बेफोरजों थांनानै हैनाय जायोमोन आरोना। बांसिनानो थाबायनानै हैनाय जायोमोन मा बै समाव लाइजामफोरखौ आरो दाथ' जोङो मोनथिखाबाय दानि जुगाव इन्टारनेट मबाइल फन बिनि जेरै जोङो मोनसे मेसेज ले-लेरना हरबानो दसे से सेकेण्डनि गेजेराव बा से सेकेण्डबो नांस्लाबा आरोना बै सुबुंनिसिम मोनहैयो। बैफोरबायदिया दा जानानै फैबाय गोदो बैफोरो। नुनो मोनामोन जोबोर खममोन।
आरो गोदो मा होननानै बुङोब्ला ओ गोदो महाराजा रानिनि समाव बांसिन बिसोरो गावसोरनि गराय गारिखौनो बांसिन बाहायोमोन आरोना। बबावबा गोदोनांनो थांनायाव हो ओ बैफोरबायदियाव गराय मैदेरजोंबो मा होनो हो?
थाङोमोन आरोना मैदेरनि गोदोना मैदेराव गाखोनानै नङाबा मैदेर नियाव ओ मैदेरनियाव गारिफोर जेनेबा गराइ गारिफोर बेफोरबायदि नि बायदि साखा गोनां खालामनानै बेयाव थांनाय जायोमोन आरोना गोदोनि समाव। गोदोनि समाव नायनो थाङोब्ला बोरैबाबो मोजांमोन आरो बोरैबाबो गाज्रिमोन। मोननैबो दंमोन आरोना गोदोनि समाव। गोदोनि समाव बै समाव ओ सान्दुं अखा सिजानानै थांनो गोनां जायोमोन आरो। आरो ओ गोदोथ' हाग्रा बंग्रायानो जोबनो थाङामोन। मैदेर हाग्रानि जुनारफ्राबो मोननो थाङोमोन गोरलैयैनो। दा बेफोरो खम जालांनो हमबाय आरो गारि मटरनि
बे खारनायजों एबा जोंनि सुबुं माहारिया लासै लासैनो
हाग्रामाखौ दानस्रांनायनि दानस्रांनायनि गेजेरजों बैबायदि ओ टावोन सोहोर जानायनि गेजेरजों मैदेर एबा हाग्रानि जुनारफोराबो बैसोर ला सै लासैनो गोमालांनो हमबाय एबा खारलांनो एबा थैजोबनो हमबाय आरोना‌ बिनि थाखायनो दा बैफोरबायदि जुनारफोरखौ जोङो दा खम नुनो मोनसै।
बिनि थाखाय जोङो
जों मैदेरफोर, लख्राफोर, गराइफोर बैसोरखौ जोङो दा आ होबथानो थाखायसो जोङो राहा लामा लानाय जाबाय गोदो खिन्थु। बेबायदि गैयामोन जानला मोनला हाग्रायावनो थायोमोन हाग्रायावनो जायोमोन हाग्रायावनो थैयोमोन बेफोरबायदिमोन आरोना गोदोनि समाव। आरो दाथ' जोङो बेफोरखौ नुखाला नुनायाथ' जोङो गोबां खमानो नुनो मोनबाय आ
नोंथाङा जेनेबा गोदोनि समाव माबाफोर मोन्थिबावो नामा बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? औ हागोन नोंथां औ औ औ औ। औ गोदोनि दिनावथ' जोंहा हान्था मेला होनबाथ' जेबोआनो गैयामोन। जेरै जोङो थाङोब्ला मोसौ गारि बेबो मोनसे समावसो फैनाय। बेनि सिगाङावथ' जों गासिबो थाबायनानैसो हान्थिनांगौ जायोमोन बबावबा मोनसे बाजार खालामनो थांनांगौब्ला गोजान लामा हान्थिनांगौमोन डाक्टार नाव थांनांगौब्ला गोजान लामा हान्थिनांगौमोन। जेरै ओ सिनिमा देखायोमोन सिनेमा नायनोबो बेसेबा गोजान गोजानाव जों आथिं थिफुलायनाय ओ थाबायनानै नायहैनांगौमोन जायो आरो। बिदिनो दानि दिनावसो सानना नायलाय दसे जि उम गारि जि ओंखारबाय बै ओ जि मिनिट बा मिनिटनि गेजेरावनो जों मोनसे जायगा थांनांगौब्ला लोगो लोगो मोनहैयो। ओ ओम बिदि जाबाय आरो। किन्थु बुंनो थाङोब्ला गोदोनि रुजुनायजों दानि रुजुनायजों बुंनो थाङोब्ला जि दानि जि हान्था मेला बिनि थाखाय जोंहा मिथिंगायाव जोबोद खहा जादों आरो जेरै बै जि हान्था मेला जि गारि मथर बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरनिफ्राय जोंहा मिथिंगाया जोबोद खहा जादों बिफां लाइफां जिब जुनारा ओ दावमा दाउ साया ओ नाथाय गोदोनि दिननि ओ ओम जि मोसौ गारि गराइ गारि ओ मैदेर ओ बेफोरजों हान्थिनाय समाव जोंहा बेफोरो जेबो खहा जायाखैमोन आरो मिथिंगायाव जि जि जिब जुनार बेफोरथ मिथिंगानिनो बेसादखा नालाय बिसोरो मिथिंगानि जेबो ख खहा लाबोआखैमोन आरो ओ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि ओ ओम दिनाव ओ जि ओ हान्था मेला दंमोन बेयो मिथिंगानि थाखाय मोजांमोन खिन्थु जों सु